खोनादोंना नोंथां अ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ नोंथां बुं।
नोंथाङाथ' सोलोंथाइ होनब्ला मिथिखागौ।
औ मिथिगौ नोंथां।
अ एसे फोरमायनो हागोन नामा सोलोंथाइया माखौ बुङो।
सोलोंथाइ माखौ माने बे जों सोलोंनायखौनो स्कुल कलेजफोराव थांनानै सोलोंनायखौनो सोलोंथाइ बुङो।
औ। आ सासे गथ'आ मानिफ्राय सोलोंजेनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
खोनायाखै नोंथां।
गिबियावनो जोङो सोलोंजेननाया
सोलोंजेननाया ख थाखो अ थाखो बिदिनिफ्राय नोंथां।
औ। जेनेबा जोङो बिमानिफ्रायनो सोलोंजेनदों नङा होनबा गिबि रावखौ बिमानि राव।
औ।
बिमायानो जोंनि गिबि फोरोंगिरि नङा होनबा
औ नंगौ
जों बिमानिफ्रायनो गावनि रावखौ सोलोङो बिनिफ्रायसो जोङो स्कुलाव थाङो
औ
बिबादिनो जों मा सोलोङो गारां हांखो खौरां हांखो दाजाबनाय दानख'नाय ओ नोंथाङा जिउआव सोलोंथाइ गैयाब्ला माबायदि जागोन बिदि सानो नामा नोंथाङा
जिउआवथ' सोलोंथाइ गैयाबा खोमसि जागौमोन आरोना जिउआ जेनेबा जेखोबो रोङि जाना थागौमोन
औ मानसिया जेरै खानाफोरा नुवाना बेबायदि जागोन आरो ना नुबाबो माने सिनाया बेयो मा लिरदों
मानसिफोरजों थगायजागौमोन आरो नोंथां
औ बिनिफ्राय सासे मानसियादि सोलोंथाइ मोनब्ला बिनि जिउआव माबायदि हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जेयाव थांबाबो हेफाजाब होयो आरो नोंथां ना जेनेबा गारि गाखोनायफोरावबो रोगानो हासिगोन बिदि आरोना नोंथां
सासे मानसियादि सोलोंथाइ लानानै मा मा जानो हायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ
औ
जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे मानसिया गोबां रोखोमनि जानो हायो ना गावनि नाजानायजों बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
सोलोंथाइ लानानै मास्टार साख्रि मावनो हायो
औ बेबो मोनसे प्रफिसनेल बेनि अनगा आरो गोबां दंबावो औ
मास्टारफोर जानो हायो डक्टर इनजिनियार बिदि बायदिसि ना जानो हायो आरोना नोंथां
औ
पुलिस आरमिफोरबो जानो हायो
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो
औ
जेरै डक्टर फरायबा डक्टर जानो हायो
औ
सासे नार्स फरायबाथाय नार्स जानो हायो
औ
सासे पुलिस जानो हायो आर्मि अफिसार जानो हायो गोबां लामा दङ आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों
खोनायाखै नोंथां
बेबायदिनो गोबां लामा दं होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंथाङाथ' सोलोंथाइ लाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मा स्ट्रिमाव लादों एसे फोरमायनो होगोन नामा
खोनायाखै नोंथां
नोंथाङाथ' सोलोंथाइ लाखांबाय
औ
नोंथाङा जिउआव सोलोंथाइ लानानै माबायदि मोनदों एसे बुंनो हागोन नामा
मोजाङानो नोंथां
जेनेबा नोंथाङा मा स्ट्रिमाव फरायनाय एसे फोरमायनो हागोन नामा दा माबायदि मोनदों बेयाव फरायनानै मा मा सुबिदा दङ बेनि थाखाय
सुबिदायाथ' दंमोन दोङो ओरैनिया नोंथां ओमफ्राय आं फरायनाय दोनथ'नाय जादों आरोना बि ए पाससिएमनिफ्राय।
औ नोंथाङा बि ए फरायनानै माबायदि मोनदों एसे बुंनो हागोन नामा आरो मा मा? बिनि गेजेर जों जानो हायो। एसे बुंबा बुंनो हागोन।
मोजां मोनदोंमोनलाय नोंथां ओमफ्राय दा ससेयावनो गारनाय रखम जाबाय आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा बेसेसो फरायनाय?
सोलोंथाइाथ' जोंनि जिउआव जोबोद गोनांखा ना।
औ नोंथा नोंगौ।
आथिखालावथ' आरो सोंथाइ गयाबा जेराव थांनो हाखाया।
औ
सानफ्रोमबो जोंनो नांथारगौ सोलोंथोयखौ जेरै मबाइल मबाइलाथ जाम्बा जाम्बिफोरा बाहायनो हाया नालाय गोरों मानसिफोरासो बेखौ इउस खालामनो हागोन। बाहायनो हायो जेरै आरो कमपिउटार
औ
कम्पिउटार बाहायबायाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ।
औ
बेनिफ्राय जोङो साख्रि बाख्रि नागिरदोंबायथ सोलोंथाइ नांथागौ।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो आरोना सोलोंथाइ गोनांफोरा।
औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां। नों खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों।
अ
औ खोनादों।
औ नोंथाङा जिउआव फरायनानै मा जानो सानो?
हेलौ
औ खोनायाखै नोंथां।
बुंनो हागोनदे।
नोंथाङा जिउआव फरायनानै मा जानो सानो? खोनायाखै नोंथां।
हेलौ
खोनायाखै नामा होनदों नोंथाङा?
बुंफिलाय नोंथाङा। बुंफिनलाय एसे ‌।